हेल'
औ नोंथांना नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम
हेल' हेल' अह आंनि माथोखौ मोजां खोनादों ना?
औ खोनादों दे ।
ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ।
दा आंङो मोनसे टपिकनि आबहावा आरो आगोलनि आबहावा दा बे गोदोनि आगोलनि आबहावा बे मोननै आवहावानि सायाव नोंथांया माबाफोर गोरोबनाय आरो गोरोबै माबाफोर जेंना फाराग नुनो मोनो नामा?
औ ओ नुनो मोनगोन ओ गोदोनि गोदोनि बोथोर आरो दानि बोथोर मिलायला नङा होमबा?
औ ।
औ गोदोनि बोथोरावहाय ओ बेबायदि एफाग्राबबो जोंनि बोथोरा गरम जायामोन आथिखालाव ओ गोलोमो बोथो गोजां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' बारा समान थालिया गरम बोथोर बायदिसो जासै
आतसा ।
बे बोथोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो गुदुं जानाया
आदसा ।
ओ बेफोरनि जाहोनफोरा ओ दा जोङो बांद्राय जोङो गारि मथर बाहायनाय आरो बांद्रायहाय जोङो आबहावाखौ संरैखा होयिनि थाखाय बिफां लाइफां बांद्राय दानफायनायनि थाखाय न' बां लुबाय बेफोरबायदिनि थाखाय माने आबहावाया जोंना ओ गुदुं जालांबाय आरो ।
आदसा ।
जेरैबायदि जों हाबाय हाजोफोरखौ जोङो दानख्लाबाय बेवहाय न' लुनानै थाबाय जों बेवहाय माखासे फसंथानफोर गायसन सनबाय आरो दारिमिन बेफोरबायदि माखासे गायसनबाय बेफोरनि थाखायहाय माने जोंनि आबहावाया दा गुदुं जाबोनो हमबाय आरो सिगाङावहाय बेबायदि नङामोन सिगाङाव एसेबाबो खममोन आथिखालाव नायोब्ला दा गोबांखौनो बेबायदि ओ गुदुं जाबोनायखौ मोनो दानि समावहाय आरो
दा ओरैनो नों- थाङा सुबुं अनजिमा बांनायखो आबहावानि सायाव माबा मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय बायदि नुनो मोनो ना नुनो मोना।
औ नुनो मोनो नुनो मोनगोन। दा जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनो थानो थाखाय ओ जोंनो जायगा नांगौ जायो। गिबियावनो जोङो थाना- नो थाखाय जायगा नांगौ जायोब्ला जोंहा ओ जायगानि गोनांथि जायोबा जोङो हाग्राफोरखौहाय जों सिफायनानै थानो गोनां जाखागोन जोङो। जिथु जायगा नांगौ जायो। अब्लाहाय बे हाग्राखौ सिफायनाया बिदियावनो जायो आरो जोंहा ओ दाखोर दाला खौ जोङो बांद्राय बाहायनाय जासिगोन बेबायदिनो जानला मोनला बाहायनायफोरा जों सुबुं अनजिमायानो बाहायो नालाय बेखौथ
आदसा
औ बेनि थाखायनो जायो आरो होनब्ला नोंथाङाबो बुंनो हागोन बेनि सायाव
आदसा दा बेनिफ्राय ओ जोङो हमना ला हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै हादान सिफायनाय। दा बे हादान सिफायनाया आबहावानि सायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय बायदि नुनो मोनो ना मोना? दा जिहेथु जोंनिया ओ किसु हाग्रामा ओनसोलाव बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रायनानै हादान सिफायनानै थानो थाखुलि बानायना लानाय जायो। दा बेफोर खामानि मावनाया ओ जोंनि आबहावानि सायाव ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैयोना गोग्लैया?
औ बे बेखौथ बुंनांगोन गाज्रि गोहोमानो गोग्लैदों बे जोंनि आयेननि बेरेखा खामानि मावनाय जाहैदों जोंहा ओ जाय जायगायाव थादों बेवहायनो जों थानांगौ बेबायदि जोङो थांनानै जोङो सोरखार नि हाफोरखौहाय हाग्राफोरखौ जोङो थांनानै दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै जोङो न लुनानै थाहैनाया बेयो आयेननि बेरेखा बायदियानो जायो खामानिया दा बेफोरबायदि खालामोबा जों जोंनिनो खहा जायो।
आतसा
बेखौ नायोब्ला जोङो गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंनांगोन आबहावा गुबुंले खालामनायाव बेफोरबो मोनसे जाहोन आरो
आतसा
औ नोंथाङाबो बेनि बागै बुंनो हागोन। नोंथाङा माबाफोर सान्दोंबा बुंनो हागोन
आतसा आङो मोनसे बाथ्राखौ सावरायबावनो लुुबैयो ओ जिहेतु सुबुं अनजिमा बां बांनाय लोगो लोगो दारिमिननि जौगानाया गोबां जानो हमबाय। दा बे दारि मिननि जौगानाया सुबुं अनजिमाखौ गोजौआव थाखोआव गाखोहोबाय दा बेराफारसेथिं दारिमिन जौगानाया जोंनि आबहावानि सायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखो नुनो मोनोना मोना?
दारिमिन जौगानाया जोंनि आबहावाखौ ओ गोहोम खोख्लैनाय ना
गाज्रि-गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनोना ना नुनो मोना?
ओ नुनो मोनगोन बेखौथ गाज्रि गोहोम खग्लैनायखौ नुनो मोनगोन दारिमिननि गेजेरजोंनो जोङो माखासे ओ गाज्रियै जोंनि आबहावाया ओ गुबुंले जादों
आतसा ।
औ दा नोंथाङाबो ओ आबहावाखौ रैखाथि खालामनायनि थाखाय ओ मा राहा लानांगोन बेखौ सानो नामा?
दा आबहावा रैखाथि खालामनोब्ला ओ जों गिबियावनो जिहेथु जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ जों होबथानांगोन । ओ जोंनि सुबुं अनजि जिमाखौ जोङो होबथायोब्ला थारैनो जोंनि आबहावानि जि गुबुंले जानाय बियो एसेब्लाबो खमायगोन दा सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानायनि गुबै राहा होनना बुंङोब्ला जोङो सुबुं खांनाय जिथु जोनोम हार बे जोनोम हारखो जोङो खमायनां गोन दा जोङो सरखारनि ओ सरखाराव जोङो मोनसे आयेन बानायनांगोन ओ जिहेथु ओ बिमा-बिफा सानै ओमफ्राय गथ सानै दा बे बेफोरबायदि मोनसे नेमखान्थि बानायना लायोबा ओ हाम दो हामारि दो दो होननाय बायदि मोनसे आयेनखौ लाना फैयोब्ला निसय जोंनाव ओ सुबुं अनजिमाया खमायगोन । दा बे सुबुं अनजिमा खमायोब्ला ओ जोंनि जिहेथु गोनांथि नङा होनबा बे गोनांथिया एसे खमाय बोगोन दा जोङो सुबुं अनजिमा खमायोब्ला निसय जोङो आबहावाखौ एसे जोङो रैखा खालामनो हागोन । ओ फारसेथिं आङो नै नाम्बाराव बेखौनो बुंनो सानो
बुंनो हागोन नोंथाङा। हेलौ। हेलौ। औ खोनादों। खोनादों नोंथाङा एसे उसुबिदा नामा?
खोनादों ना?
औ खोनादों दे बुं खोनादों।
दा आङो दा आङो नै नाम्बार नखौनो बुंनो सानो जिहेथु जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनोब्ला जोङो थोजासे बिबां थोजासे बिबांनि ओ दंफां लाइफां गायनाय हाबाफारि जों लानांगोन ओ जोङो जेब्ला दंफां लाइ फां गायनानै ओ जोंनि ओनसोलखौो जोङो सोमखोर समायना बानायोब्ला ओ थारैनो आबहावानि गा जि गोहोमा एसे खमायलोन, ओ फारसेथिं जिहेथु जोंओ दा ओ सुबुं अनजिमा बांनाय लो गो लोगो जोंनो अक्सिजेननि गोनांथियाबो बांबोगासिनो दङ ओ आरो जिहेथु जोङो बिफां लाइफां गायोब्ला। जोङो नांगौ बायदि अक्सिजेन मोननो हागोन आरो फारसे सेथिं ओ बिफां लाइफां फोरा नङा होमबा बे बिफां लाइफांफोरा जिखिनि अक्सिजेन गेस हगारना होयो, जिखिनि जोंनो आदार जगायना होयो फिथाइ सामथाइ जगायनानै होयो। जोंनो बन जगायना होयो नङा होमबा? दा बेफोर जुदि जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे, बेफोरबो जुदि बांफायोबा जोङो बेफोर बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारिखौ लायोबा निस्सय जोंनि आबहावा आ गुबुंले जानायखौ जों एसेबाबो होबथानो हागोन। ओ जोंनि जिथु बार गुबुंले जानाय जोङो बेखौ
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौनो बुंनो सानो जिहेथु जोंनि दारिमिन जौगानाय दा जोंनि मोनफ्रोमबो दारिमिन जौ गानाय टेक्न'लजि जोंनि ओ गारि मथ थर हान्था मेलानि जौगानाय दा बे हान्था मेला गारि मथ थर जोङो फ्रायानो। खनियारि मुवा ओ जेरै पेट्रलियाम दिज जेल बेफोरबायदि जों जोङो सालायनाय जायो
औ औ खोनादों दे ।
दा जोङो बेफोरफोरखो डिजेल पेट्रल ओ जों सालायनाय जायो, जायफोरनि जाहोनाव ओ गारि मटरा बांनाय लोगो लोगो खनियारि मुवानि गोनांथियाबो बांबोगासिनो दोङो दा बेफोर खनियारि मुवाया जे थु ओ गोबां उखुन्दै ओंखारो लोगोसे ओ खुन्दै ओंखारनानै कार्बन डाइ अक्साइड गेस ओंखारो आ जायफोर बारहाव खौ गुबुंले खालामो दा बे बारहावा गुबुंले खालामनायखौ होबथानोब्ला ओ जोङो खनियारि मुवाफोरखौ जोङो बाहायनायखो जोङो कम कमायनांगोन खम खालामनांगोन
औ ।
खनियारि मुवाखौ बाहायनानै जितु खम खालामोब्ला ओ जोङो गारि मटरफोरखौ दा बे गारि जायफोर गारि मटरफोरा ओ डिजेल पेट्रलजों खारो दा बेफोरखौ जोङो जुदि ओ बेटारि बा चार्जार सलार सिस्टेम ओ चार्जार सिस्टेम खालामोब्ला अब्ला जोङो निस्सय आबहावानिफ्राय ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ जोङो होबथानो हागोन दा आं बेफोरबायदि साना आरो
औ औ नंगौ नोंथाङा थारैनो बुंदों । आ बेबायदिनो जोंहा दा अखा हानायनि अखा हानाया खम जाबाय मानि थाखाय खम जालांखो बेखौ नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
आतसा दा जों हेलौ
औ खोनादों ।
औ दा । नोंथाङा दा बेफोरखो आरो माबाफोर ओ आबहावाखौ रैखा खालामनायनि सायाव माबाफोर सावरायबावनो दङ होनना सानो नामा?
औ सावरायबावनोथ' दङमोन नाथाय जोंहा दिनै समा जानानै फैबाय ओ उन समफोराव जोङो सावरायफिननो हागोन माब्लाबा ।
औ ।
ओं देब औ जोङो दिनै बेबायदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब थ'नोसै नामा?
आतसा ।
औ दे ।